औ गोजोन फुंबिलि नोंथां। उम आतसा होमबा नोंथां जोङो दिनै मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनि नङा होमबा? बेनो जाहैबाय जोंनि बर'नि बर'नि जेनोखि जानाय लोंनाय। बे जानाय लोंनायनि सोमोन्दै नों
औ जागोन दे नोंथां।
आंनो जुरिग्रोनोसै नङा होमबा! औ नोंथाङा आङो ओ जोंनि जेनोखि बर'नि दोरोङारि जानाय मोनसे ओंख्रि दङ'। जायखौहाय जोङो ओं ओंख्रि जानायावल' बाहाया जोंनि बर'नि माखासे आसार खान्थि जेनिखि ओ दोरों बे दोरोंफोरावबो बाहायो बेनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। ओ औ बेनो जाहैबाय आं ओ नारजि नोंथां नारजिनि सायावहाय सावरायनो नागिरदों। नारजिखौथ' नोंथां ओ बोरै बानायो? बर' बुहुमाव थानाय गासिबो बर' हारियानो मिथिखागौ होननानै बुंनो हायो नोंथां नङा होमबा? औ औ दायो जोङो नारजिखौ जों गिबियावनो उम फाथोनिफ्राय मोनो बेखौ मिथिखायो।
औ‌।
ओ फाथो खौ जों जेब्लानाखि दानबाय बा दाननायनि सिगांबो माब्लाबा समावहाय ओ सोरबा सोरबा मानसिफोराहाय
ओ खानानै बिफांनिफ्रायनो खानानै बेखौहाय मा खालामो फोराननानै दोनो नोंथां। आरोबाव बिजोंनो लोगोस लोगोसे माब्लाबा समावहाय ओ मा खालामो बेखौहाय फाथोखौ दानखांनायनि उनावबो बे दाननानै जेब्लानोखि दोनगोन बेखौबो बे निफ्रायबो खानानै दोनो।
जायखौहाय जोङो खाखांनानै सान्दुङाव फोरानो नङा होमबा नोंथां फोराननानै बे खौहाय जोङो उनावहाय मोनसे जायगायावहाय ओ दोनथुमनानै बेखौ जों बाहायबाय थायो।
औ
दा बेबायदिनो जों मा खालामबाय फोरानखांनायनि उनाव जों जेब्लानोखि फोरानखांबाय फोरानखांना नै जेब्लानोखि रानबाय रानखांनायनि उनाव जेब्लानोखि जानायनि सम जाबाय अब्ला जों बेखौहाय दोननायनिफ्राय हानफिननानै जायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ।
दा बे जिनिसखौ जोङो ओ माब्लाबा समाव ओरैबायदिबो नुनो मोनो ओ माब्लाबा समाव जोङो बेखौहाय जोंनि जेनोखि बर' हारियाथ' गोदो-गोदायनिफ्रायनो दंफां लाइफां बा गामि ओनसोलाव थानानै रायजो जाबोनायखाय गेसनि जेनोखि गोदा दान मुगानि गेसजों संनाय ओंखाम नङा होमबा नोंथां। जों बेखौबो बाहायनायखौ नुनो मोनामोन ओ माजों बाहायो माजों ओंखाम संना जायोमोन होनबा जोङो हाग्रा बंग्रायाव मोननाय दंफां लाइफां बा बनफोरजों जोङो मा खालामोमोन ओंखाम ओंख्रिखौ संनानै जायोमोन नङा होमबा नोंथां? दा थिग बेबायदिनो नारजिखौहाय जेनोखि ओंखाम संग्रा ओं खाम संग्रानि बै उखुन्दै नां फग्रा जायगायावहाय दोननाय जायोमोन बांसिन समावनो। आरोबाव माब्लाबा समाव सोरबा सोरबा बबेबा बबेबा जायगायाव दोननानै लायो नाथाय आं नुनाय बाय दिब्ला ओ गोबां समावनो बर'नि न'खरफोरावहाय बै जेनोखि अर सुनानै उखुन्दै नांहैनाय जायगा
औ।
बे जायगायावहाय सारखोनानै दोनो बस्थायाव सोनानै बा बबेबा मोनसे जायगायाव सोनानै बेखौहाय सारखोना दोनो। जाहाथे बियो ओ मोजाङै उखुन्दै सुखुन्दै नांनानै आरो एसे एसे दुंनानैहाय मोजाङै थाबाय थायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ।
बे जाबाय। बेजोंनो लोगोसेनो जोङो नारजिखौहाय जोङो गोबां अ माबाजों जानो मोनो माब्लाबा समाव जों नार्जि गोजाबो ओरैनो जायो। आरोबाव माब्लाबा समाव जोङो अमा मेजेमजोंबो जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ।
दा गोबां समावनो जोंनि बर' हारियाहाय नारजिखौ जायोब्ला जोंङो अमा मेजेम होफानानै जानायखौ नु नो मोनो। मानो होमबा अमा मेजेम होनानै जायोब्ला बेखौहाय बांसिन मिलौहाबलायनाय होननानै बुङो मानसिफोरा दा। जोंनि जेनाखि बर'नि बर' हारिफोर बे बर' हारिफोराथ' बांसिनानो नारजिखौ जाजोबखायो होननानै बुंनो हायो। दा आथिखालनि आथिखालनि सुबुंफोरा सोरबा सोरबा जाया। दा बेफोरखौ जोंङो ओ मा खालामनांगोन ओ जानाय जायिआ गावबा गाव खोथा जाहैबाय नालाय नंगौ नामा? नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
ना आरोबाव मोनसे बाथ्रा जाहैबाय नार्जि खौ जानायनि अनगायैबो जों आरोबाव मोनसे बर'नि मोनसे आसार खान्थियावबो बाहायनायखौ नु नो मोनो जेनिखि आसार खान्थि बा जेनोखि धोरों गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय होमबा नोंथां बे जिनिसखौबो जोंनि गासै बर'नि ओ गोबां धोरोमारि सुबुंफोरानो बेखौहाय माबा बाहायनायखौ नुनो मोनोबा गोबां बर' सुबुं फोरा जेब्लानाखि न'खराव सासे मानसि थैयोब्ला बै मानसि थैनायावहाय नारजि अरगारनानै बै थैनाय सुबुंजोंहाय सोमोन्दो गारनो थाखायबो बेखौहाय। अरगारनायखौहाय नुनो मोनो नोंथां नंङा होमबा।
नंगौ औ।
दा जोंङो माब्लाबा समावहाय बे जेनाखि नारजि अरगारनाय बे नारजि अरगारनाया जोंनिया समा आलादा आलादा जायो माब्लाबा समाव जोंनिया साराद साराद' समावहाय। साराद समावहाय सोरबा सोरबा सुबुंफोरा नारजि जानायखौ नुनो मोनो नाथाय बबेबा बबेबा जायगायावहाय। मानसि थैग्रोमोनानो उनावहाय गारखांनानै मानसिखौ गोथै ससानाव गारखांहैनानै न'आव फैफिननाय लोगो लोगोबो बेयावहाय नारजिखौ अरगारनानै गारो सोरबा सोरबा बियो बियो समाज बेयो मान जाया लायै जायगा गुबुन गुबुन जानायखौुनो मोन नङा होमबा नों औ। दा थिग बेबायदिनो नारजिखौहाय जोङो जानायनि मुवा हिसाबै बाहाय थैनायनि अनगायैबो जोंङो जेनिखि जोंनि गोथैजों गोथै बा गोथै थै सासे मानसि बर' सुबुङा सासे मानसि। न'खराव थैयोब्ला बा बर'फोरनि न'खराव मानसि थैयोब्ला बेखौबो बैजों सोमोन्दो गारनो थाखायबो जों न' जौगानायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ नंगौ।
बेसेखिनिखौनो बुंबाय नोंथाङाबो फंनैसो बुंदो दे
औ होमबा नोंथां जोंनि बर'फोरनि जाग्रा जेरै आं नारजि ना नङा नाफाम बे नाफामनि सायावनो एसे आं फोरमायनोसै। जेनेबा जो माय बाहायो औ माबाय बानायनानै जोंङो मा मा जों जोंङो बानायनानै जायो। बिनि बागैनो आं एसे फोरमायनोसै। जोंहा नाफाम होनोब्लाथाय होनोब्लाथाय बियो बर'नि गुबै माने जाग्रा आदार एबा खाजा होननानै बुंनांगोन बेखौ माने जों बर'फोराल' माने बानायो बेबायदि ओमफ्राय जानो आरो मोजां मोनो आरो जोंङो बयबो नाफाम होनोमबाथाय जोंनि मोनसे माने एकदम गुबै माने आलादा मोनसे जाग्रा आदार जेरै जोङो बे नाफामखौ बानायनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोंनो ना गोराननि गोनांथि जागोन। जोङो ना गोथांखौनो जोङो बायदिसिना फिथिख्रि ना बा मावा ना बा बेनि अनगायैबो जोङो नास्राय गोरै माने जा ना मोनो बे ना माने बे नाखौ जोंङो फोरनानै जोङो उनावहाय फोरान मोजाङै फोरानना लानानै उनाव जोङो। बेखौ थास' थास'नि देन्था। बिदै ओ बे देन्थजों ओमफ्राय ना गोरानजों लोगोसे होफानानै जोङो दिंखियाव एबा ओ- उवालाव जोङो देनांगौ आरो देनानै उनाव देखांनायनि उनाव जोङो आरो मालाबा मालाबा समाव बबेबा बबेबा जायगायाव खोनानो मोनोब बा नुनो मोनो जोंङो खुमब्रा फिथाइखौबो होफायो होननानै फोरानो मोनदों आरो बेदिनो औ। बेबायदि उनाव बे ओ थास'जों ना गोरानजों देनानै उनावहाय जोङो बेखौ औवा हासुं एबा जोङो मालाबा समाव, बे प्लास्टिकनि भयामफ्रावबो। जो सोनायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो ओ सोनानै माने मोजां नारस्रो नारस्रो गोरा सोनानै उनावहाय बेखौ जोङो ओ बिनि खफाखौ माने गोरा बार हाबनो हायै बादि मारिनानै दोननांगौ मानोना बियो बार हाबो ब्ला ओ गाज्रि जायो जेब बोरैबा जाजाया जायो बेनि थाखायनो जोंङो बार बेयाव हाबहोनो हायालासे गोरा मारिनानै दोननांगौ बिदि। थागोनखौ उनावहाय सिफुं ओ मास दानसिम दान मोनसेसोनि उनाव जोंङो बेखौ ओ बुरननानै ओमफ्राय जों जायो आरो मा होनो ओ माने मास मोनसेसो दोनोब्ला बियो माने दों ओ गुबै नाफामनि महरखौ मोनो आरो बेयो।
नंगौ नांगौ नंगौ।
बा जानो गोथाव जानाय बेयो जाहोयो बेबायदिनो जोङो बायदिसिना आलदा आलदा रोखोमै ओमफ्राय बैफोर। ओंख्रिखौ बा बै जाग्राखौ जोङो संनानै जायो। जोङो ओ माखासे समाव जोङो गाव हारसिंबो जायो बेयावनो ओ लोगोसे खारै होनानैबो ओ जोंङो सङो जोंङो मालाबा समाव नारजि नारजिजों जोङो खारै होनानै जोङो बे नाफामखौ संनानै। जायो बा एसे धुप बा बिदि बानायनानै जोङो जायो आरो ओ बेनो अनगायैबो जो जोंङो ओ माखासे समाव फानथाव ओ बायसिफोरबाय होफानानैबो जोंङो बेखौ गोरान बाथोन बानाय नांगौ एवनानै जोंङो जायो।
नंगौ। नोंथां आरोबाव मोनसे सोंनाय नाफाम नाफाम बानायनो थाखाय। ओ बबेबा बबेबा नाखौल' बासिनाय जायोना गासैबो नायानो बानाय जायो नोंथां?
औ नोंथां बियो आ माने आं बनायनाय नुनाय बा आं मिथिनायाव माने गोसोबा माने गासै नायानो बानायजायो आरो औ ओमफ्राय जुदि बै ओ नास्राय गोरै फिथिख्रि ओ नङा ओ नास्राय गोरै जेरै ओ बोथिया ना बेफोरखौ बानायोब्ला माने ओ मोजांसिन जायो आरो आंनि बाय जेनेबा माने गोखा जाया बेफोर नाया मानोना जोङो बै फिथिख्रि ना बा मावा नाफोरखौ जोङो मोजांङै बासिजोबनो हाया नालाय बिनि बिख्लो थायोना बे बिख्लोनि थाखाय बे ओ फिथिख्रि नाफोरजोंबा माने एसे गोखा जानो नायागिरो आरो। नाफामा गोखा-गोखा जायो औ। बेफोर एसे ना मोजां गिदिरफोरजों बानायोबा बेयो मोजां जायो आरो जानोबो गोथाव जायो। औ बेबायदि नोंथां।
आतसा थिगानो नोंथां होमबा ना होमबा नोंथांजों सावरायनो मोन्ना नै दिनैहाय मोजां मोनबाय।
औ नंगौ नोंथां आंबो नोंथांजों ओ ण सावरायनानै माखासे मिथियैफोरखौ आं मिथिनो हाबाय नोंथांनिफ्राय।
नंगौ नंगौ नोंथां अब्ला नोंथां ओ बेखिनियावनो जोङो फोजोबथ'नोसै नङा होमबा?
औ दे नोंथां होमबा फोजोबथ'बाय।